हेल' हेल' हेल'
अ हेलौ साउन्डखौनो खोनायाखै माथो
खोनायाखै नामा?
हेलौ अ दासो खोनाबाय मानोबा खोनायाखै
भलिउम खम जादोंमोन बेयाव खोनायाखैमोन बारा हेल'
भलियमआथ' बुरजायानो दङ थेवब्लाबो माने खोनानो नागिराखै दहयबो खासे दो रायलायनायाव खोनायाखै
आं फास्ट रायज्लायदों दिनैसो
हा
फारस दासो रायज्लायनो नागिरदोंमोन आं रसाय हेदफन लानो आं खोनागोन नामा हेल'
अ हेलौ
खोनादों इबार एसे
खोनादों खोनानायालाय
बहानि बुंलाय
सुबुनखाता
बाक्सा
ए आंबो बाक्सानिआनो मा खबर खबरालाय
हा
खबरालाय मा खबर होनदो
बिदिनोसै मोजाङानो दंथ'यो।
उम हिनजावसा फोरदो माथो होनो सानथ्राखैमोन आं।
उम
माबारै मोननाय एपसखौलाय
दिदिया सेयार खालामदो